हेलौ
हेलौ
अ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलाय हरनाय थाबाय आंनिसिम आंनिफ्राय नोंथांनिसिम। गोजोन फुंबिलिन हामलायहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम। अ आं दा नोंथांनाव आरो आं दा सावरायनो सानदों। नोंथाङा दावबायनायनि बागै हागोन हागोनना हाया नोंथाङा? दावबायनायनि बागै हाया नोंथां?
औ औ औ। बर' थां आङो आंनि साखाथियाव थानाय उम बिदिनो एसे एनै बेरायबाय अब्लाबो बेखौ एसे फोरमायनो नाजानि नोंथां। उम आङो बिदिनो ओ सुकि हाजो आरो बिदिनो दा औ ओ बिसोरखो बे लावखार ओंखाम जाग्रा बे थावनियाव आङो ओ थांनाय जाबाय नोंथां त' नोंथाङा आंनि सायाव बेफोरनि बागै एसे मिथिबावनो लुबैयो नामा?
मा होनदों नोंथां,?
नोंथाङा जे आंनि बेफोर ओ सुकि ओ जिहेतु बे लावखार ओंखाम जाग्रा बेफोरनि बागै मायाबाफोर मिथिनो लुबैयो नामा नोंथां?
लावखार ओंखाम जा
औ औ।
अ जागोन दे नोंथां बुंना बुजायना हो होनबालाय। दा फोरमायनो आरो
औ नोंथां ओ आङो माने बिदिनो लावखार
लावखार
लावखार ओंखाम जानायाव ओ जिहेतु ओरैबायदि माने जे जोबोद समायना जिहेथु ओ बेयाव ओ थांखांखांनानै आं गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। जे बे लावखार ओंखाम जाग्रायाव ओरैबायदि समायनायै माने मोनसे मन्दिर दङ आरो बेजोंनो लोगोसे समायनायै आरो मा बुंगोन बेखौ ओ हाजो दङ। औ माने बेयाव जोङो आरो बेनि साखाथिजोंनो लोगोसे मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रानि जिहेतु ओ साखाथियावनो मोनसे समायनायै औ दै बोहैनाय ओ बेयावहाय जोङो नुबोनो मोनदोंमोन नोंथां। आरो बेजोंनो लोगोसे बेयाव थांनानै जोबोद गोजोननायखौ मोनबावदों। मानोना बेयाव माखासे बेफोरबायदिनो हाग्रानि नुनो मोनफेरै जिब जुनार जेरै दावमा दाउसा आरो बायदि बायदि जिहेथु जेरै मैदेर आरि बायदि बायदि फोरखौ जोङो ओ दाउसिन दाउलाफोरजों लोगोसेनि मोख्रा बेफोरबायदिनो बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुबोनाय जादों नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे बिदिनो थांबावनो थांबावनो जालायो आरो ना नोंथां माने ओरैबायदि समायना माने मोनसे जायगा औ औ नोंथाङा नोंथांनि साखाथियाव थानाय बबे बबे जागाफोराव थांफेरबाय नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां हेलौ।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां आं नोंथांनि सायाव मोनसे ओ सोंथि सोंदोंमोन। औ नोंथाङा नोंथांनि एसे साखाथियाव थानाय बबेबा बबेबा जागाफोराव थांफेरबाय नामा होनना सो
अ नोंथां अब्लालाय आं बुंनोसै बगामाथिनि बागै आं बुंसै नोंथां।
औ औ औ बेफोरनि बागैबो बुंजागोनदे नोंथां औ।
औ नोंगौ नोंथां। आंदि नोंगौ बगा माटियाव थांफेरबाय थांबाय आं थांनायाव। जों फार्स्टआव नुनो मोनो जोङो बेयाव मोनसे गे। ट नुनो मोनो फार्स्ट आरो फार्स्ट आव जों गेट नुनो मोनो बेनि बारलांना जोङो बेनि बारलांना जों समायना नुथाइ मिथिंगानि हाजो हाजो हाला नुहुरो जों बेयाव बिफां लाइफां नुहुरो थांनानै आरो जों बेनि उनाव आरो खाथियाव थांबाव खाथियाव थांबावो जाहाथे बे खाथियाव थांबा जोङो बेयाव बोग्रि दंफां नुनाय जायो बोग्रि दंफां। आरो बायदि बायदि दंफां नुनाय जायो जों जेरै बेयाव गोजौ द्राय थांबा गोजौ जाय थांबा जों जेरै बेयाव मन्दिर नुनाय जायो आरो बेयाव जों मन्दिर नुयो।
औ
जोबोद गोजौ।
औ ओ औ
जाहाथे बेयाव दै बोहैबायहानाय नुयो जों जाहाथे जोबोद समायना दै जोबोद समायना दै आरो। आरो बे बोहैनाया माने जोबोद समायना। औ जाहाथे गोजों जोंखोलखोल जादों जोबोद समायना दैयाबो जायगायाबो बुहुत मोजां मोजां बुहुत मोजां।
औ ओ अ
नोंथाङा बेयाव खनबैसे थांफेरखो नोंथां?
आङो बेयावथ' बेफोरबादिनो आं एसे बावनायबो मोनबाय। अब्लाबो बे बे जायगायाव आङो थांफेरनाय जाबाय। अ मायनि सायाव बुंदोंमोन नोंथाङा दारागाव हाजो।
बगामाथिनि बुंदोंमोन आं नोंथां बगामाथि।
अ बगा बगामाथि जितु बे लावखार ओंखाम जाग्रायाव औ नंगौ। नोंथां आङो थांफेरबाय बेनिफ्राय आं खनबेसे थांखो बेखौ एसेबां माने मोजाङै गोसोआव गैलिया नोंथां अब्लाबो आङो जिखिनि हायो बेखिनिखो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन फोरमायना हो एसे।
औ नंगौ नोंथां बेयावबो एसे ओ बेफोरबायदिनो ओ सुखि जिहेथु ओ लावखार ओंखाम जाग्रा बेफोरबायदिनो एसे एखे रोखोमैनो। जायो नोंथां बेयावबो ओरैबायदि माने समायना ओ दै दं दङ लावखार ओंखाम जानाय साखाथियाव दै बोहैनाय मोनसे दङ बेयाव जोङो थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे गोजौआव मोनसे मोन खो माने मन्दिर मोनदोंमोन जोङो। स' बेनो बेयावहाय जोङो ओ हाबनानै एसे ओ बेयावहाय बोर लाहैैनाय जादोंमोन खुलुमनानै आरो बेजोंनो लोगोसे ओरैबायदि समायना रमायनाय दंफां लाइफां आरो बायदि बायदिफोरखौ जों दोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे दाावमा दाउसा दाावउसिन दाउला जिब बिुनार बे फोर गाससिखौबो आरो बेयावहाय जोङो नुनो आरो बेनि बेजोंनो लोगोसे अन्थाइ आरि बायदि बायदिफोरखौबो जोङो नुनो मोनदोंमोन। औ आरो बेयावहाय गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै गोबां ओ बेफोरबायदिनो गोबां सुबुङा बेयावहाय ओ
फैयो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो नायफैयो। आरो लावखार ओंखाम जाफैयो आरो नोंथां। औ‌ औ ओमफ्राय नोंथाङा गुबुन बेफोर बे जायगानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांफेरबाय नामा नोंथाङा?
अ नोंथां आं थांफेरबाय आं नोंथांनाव अब्ला फोरमायनोसैना नोंथां। जों रायन' पार्कआव रायन' पार्कआव जेब्ला थांखांबाय आं रायन' पार्कआव थांखांबाय? जों बे रायन' पार्कआव थांबा जों गिबियाव साहाबाद जोबोद साबाद बागान जों नुनो मोनो। जों थांब्ला अब्ला आरो थांबावब्ला जों बेयाव जाहाथे गोजाननिफ्राय समायना नुथाय नुहुरो। बेयावबो हाजो हाला दंफां-लाइफां बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो थांनानै जोङो बेयाव जोबोद समायना समायना बिबार नुनो मोनो। जाहाथे दाउसिन दाउलाफोरखौबो जों नुनो मोनो बेयाव। आरो थांनानै जाहाथे गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो।
औ
जाहाथे जोबोद गोजोन्नाय मोनो गोसोखौ। जों बेयाव बेयाव नुनो मोनो। हाजो खाथियाव नुनो मोनो जों बेयावबो। नोंगौ। दंफां-लाइफां नुनो मोनो। औ। जों बेयाव सुबुंफोर जायगाखौ नायनो फैयो आरो गोजान गोजान गोजान गोजाननिफ्राय जाहाथे नायनो फैयो आरो बेयावबो। जोबोद नायनो फैयो जायगाया जोबोद समायना बेबो जाहाथे
ओ औ
सुबुंफोरानो बेयाव माने गोसो खुसियै जाहाथे जायगाखौ नायनो फैयो आरो।
औ
औ नोंगौ नोंथाङा ओमफ्राय माबाफोर मोनसे बुंना हाबावगो नामा नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां आङो बेफोरनि अनगायैबो औ गुबुन जायगायाव थांफेरनाय जाबाय।
औ नोंथां।
जेरैहाय आङो माने मोनसे जायगायाव थां दोंमोन बेनो जादों मोनसे ओ जोबोद समायना जायगा आरो ना बियो माने जों मोनसे आइ कुवालि पिकनिक स्पट जिहेथु जो लावखार ओंखाम जाग्रा होननानै बुङो जोङो बेखौ बर'आव जोङो बेयावहाय थांनाय जा दोंमोन ओ जोङो बेयाव मोनसे ओरैबायदि समायनायै मोनसे दलं नुदोंमोन तह माने बेयावहाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे बे दलंनि सिंजोंनो माने समायनायै दै बोहैनाय जिहेथु बेखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन जोंखोल माखाे औ औ ओमफ्राय आरो बे बेनि साखाथियावनो मोनसे मेलाबो नुनो मोनदोंमोन जोङो आरो बेयावहाय जोङो माने मोनसे लावखार ओंखाम जादोंमोन आरो औ औ नोंथाङा माबाफोर सोंदोंमोन
नोंथांनो लाय आंबो एसे सुखिनि बागै नोंथांनो फोरमायजाबावगौमोन नामा एसे
औ फोरमायजागोन नोंथां
औ जों सुकियाव थांब्ला जेरै बेयावबो जोङो बोग्रि बिफां सारि सारि बोग्रि बिफां जों नुनो मोनो बेयावबो जोबोद जोबोद जाहाथे बुरजायै दंफां लाइफां नुनो मोनो आरो बेयावबो बबे दंफां दङ जों बेयाव नुयो सारादे सुइस गेट ओबाय जों दैमा नुयो बेयावथ' दैमा नुयो ना नुयो आं बेनि थांबाथाय साहा थांबा बाय माबाफोर थांबा जोङो बेयाव हाजो नुनाय जायो
औ नंगौसैथो
समायना आरो आरो जों बेखिनि थांब्ला जों साखिनो थांब्ला बेयाव बेसिबो थांनानै जोङो जाहाथे गोजाननि नुथायखौ नुहुरो आरो न' न' गिदिर दङो बेयाव जों जागा थांनानै गाखोयोब्ला जाहाथे जों गोजाननि नुथाय समायना रमायना बेफोरखौ जों नुनो मोनो दउसिन दउ लानि गाबनाय खोनानो मोनो जोङो
औ औ औ
बेनो नोंथां ओमफाय नोंथांजों रायजिनानै रायजिनायनि ज आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथाङाबो आंनि बेखौ होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नंगौ नंगौ सैथो औ औ औ दे बिदिब्लालाय नोंथां ज समाबो जाबायमोन न' अ दे दे अ
दे दे नोंथां